औ।
औ औ खोनादों। ओ बिदिब्ला। दायो नोंथांजों सुबुं माहारिनि गेजेराव दैनि गोनांथिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ औ जागोन दे।
ओं दै होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखायो। जे ओ दै नङाब्लानो मोनसे जिउ गोनां जिबा थांनानै थानो हाया। बियो गासै जिब जिबिनि थाखाय मोनसे गोनांथार। बेबायदिनो सुबुं सुबुंनि गेजेरावबो दैया जोबोर गोनां। बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन अ खामानि एबा। गुबुन गुबुन बिथिङाव नै बे दैखौहाय जोङो बाहायनाय जायो। ओ जेरैहाय। लोंनायनिफ्राय लानानै।
औ
संसार जानायाव अ आबाद मावनाय संनाय खुरनाय बेफोर गासैयावबो दैखौहाय जोङो बाहायनो गोनां जानानै फैथारो अब्ला नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे बुंदो
औ नोंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो जुदि जों दै गैयाब्लाथ' जों थांनानै थानो हाया बेखौ बुंनांगोन आरो जों बिनि थाखायनो जोंनि दैफोरखौबो साखोन सिखोन लाखिनाया जोंनि थाखाय गोनां आरो सा साखोन सिखोन जों दै लोंनाया गोनां जोंनि देहानि थाखाय जों बांसिन समावनो दैखौ फिल्टार खालामनानै लोङोब्ला जों गोग्गो देहा मोननो हायो जोङो आइरन दै लोङोब्ला जोंनि देहायाव गोबां खहा जानाय नुनो मोनो आरो जों सुबुं माहारिया मानसि सुबुं माहारिया जों गोग्गो दै लोङो अब्ला जोङो जों लोंनायजों लोगोसे जों जिब जुनारनोबो गांनाय उखैनायखौ जों मिथिनो रोंनांगोन बिसोरनो जोङो ओ गथायनानै होनांगोन आरो जुदि बिसोरो मेसें समाव मोसौ बोरमा गोबां जुनारफोराबो दै गाङो अब्ला जोङो बिसोरनि थाखायबो दै खौ जगार खालामनानै होथारनांगोन आरो अब्लासो मा जोङो सुबुं माहारिनि लिस्टाव गोलैगोन आरो जों अनो रोंनांगोन जिब जुनारखौ। बिसिनि दैनि गोनांथि जायोब्ला जों होनांगोन दा बेबायदिनो जोंनि दैखौथ' जों गोबां रोखोमै मोननो हायो जोंनि सोरगिदिं हाखर हाला दंग' दंला फुख्रि दैज्लां समाव बे दैया गोबां आबुं जानानै थायो खिन्थु जोङो आरो न'नि खाथि खाला दैफोरखौ जोङो मा होनो द्रेन जावनानै बेखौहाय नाला खालामामनानै जोङो ओ लांनो रोंनांगोन आरो फोजावहरनो रोंनांगोन जुदि जोङो गाज्रियैनो दिमोल दोनबाय थायोब्ला बेवहाय एम्फौ बारो लानानै लेथ्रा जानानै बेबायदि दोनबाय थायोब्ला जोंनिनो खहा जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथ बेनिफ्राय जोङो नुनो मोनो ओ ओ दैखौ साखोन सिखोन खालामनानै एबा फिलटार खालामनानै लोंनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि ओ आथिखालाव नुनो मोनो ओ मानसिनियाव ओ देहा सिङावहाय अन्थाइ जायो बे अन्थाइखौ डाक्टर फोरा बुङो जे दैनि थाखायबो जायो होननानै ओ माखासे दै ले ट्ररानि थाखाय गायो बे अन्थाइा सोमजियो होननानैबो जोङो डाक्टरनि खुगानिफ्राय मोनथिनो मोनो। अब्ला जोङो ओ दैखौ मोजाङै साखोन-सिखोन खालामनानै जोङो लोंनो रोंनांगोन आरो। ओ जोंनि गामि एरियाायावथ' जों दै खौ फिलतार खालामो ओरैहाय जेनेबा बेह मोनसे रिंवहाय अन्थाय बाला हांगार होनानैहाय दैखौ सरो ना थायनि बे जोंनि थाखाय ओ थोजासे नङा माने दैखौ फिलतार खालामनायाव बियो आबुङै जाफुंजोबा आरो
जाया औ
माखासे दङ गोनोखोनि मुगा जों जों गोमोथाव गोमोथाव जिनिसफोर दिहुनो नङा होमब्ला बेवहायो दै फिल्टार खालामग्रा मोनसे मेचिन दिहुनदों अब्ला जोङो बेखौ बाहायनो हायो आरो जोङो नैे बे न'आव बानायनाय रिङाव दै सरग्रा बानायनाय बेखौ दै सरखांनायनि उनाव बेखौनो आरोबाव बै मेसिनावहाय सोनानै दैखौ फिल्टार खालामनानै लोंनो हायोबा जोंनि थाखाय जोबोर मोजां
मोजां औ औ नंगौ दा जोङो बे दैखौ बाहायनाया जायफोरा जानानै बांद्राय समाव दै लोङा ना बांद्राय समाव दैखौ लोङा खायसे जानानै आदार जानानै बे समावबो जोंहा देहायाव गोबां जेंना नुनाय नुनो मोनो आरो बेनि थाखायनो जों जेसे बां आदार जायो आदार जाखांनायनि उनावनो जों दैखौ हानाय मानि लोंनाया जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार आरो
औ नंगौ
औ
दैनि अ दैनि गोनांथियावनो गोबां जेंना जानायखौ जोङो मोनथिनो हादों आरो दानो देहाखौहाय मोजांसिन लाखियो होननानैबो जोङो ओ माखासे ससियेल मिडिया एबा डाक्टरफोर सेयार खालामनायखौ खोथाखौ जोङो मोनथिनो हायो हायो ओ दै लोङोब्लानो ओ गोबां बिबांनि दै लोङोब्लानो जोंनि बिगुर मोखांनि बिगुर बा जिखुनु बिगुरा ग्ल' जायो होननानै बो जोङो मोनथिनो मोनो बेनिफ्राय स्थरफोर जानायाबो एसे खारो होननानैबो जोङो मोनथिनो
औ औ औ जों हानायखिनि सानसेयाव बा लिटार दै लोंनो होयो आरो नाथाय जों बेखौ बांसिन मानसियानो फल' खालामनो हाया आरो जोङो जेब्ला दै गाङो अब्ला गेलासे बेफोरबायदि दै लोङो आरो नाथाय जों खनथिनिउ दै लोंबाय थायोब्ला जोंनि देहाया गोबां मोजां थाजिम थागोन आरो ओरो लोमजानाय साजानाय नोंथां बुंनाय मोखांफोराव सिथर जानाय बिगुरनि बेराम बेफोर जानो हानाय नङा आरो जोंनि दैयाव थोजासे दै थाथारनांगौ
औ ओं बेनि अनगायैबो जोङो ओं माखासे खामानियाव दैखौ बाहायबावनायखौ नुनो हायो जेरै औ सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंहा माखासे जानो आदार संनांगौ जायो अब्ला बेयाव संनाय संनो लाहार फाहार खालामनायावनो जोङो मैगं बा माइरंखौ सुनो थाखायबो जोङो दैखौनो बाहायनाय जा जायो बेनि ओमफ्राय संनाय समावबो बै ओ मुवाखौ मोन होनो एबा नो थाखाय दै होनो गोनां जायो अ जानाय समाव बो जोंनो दैनि गोनांथि जाखायो नङाब्ला जोंङो जाबायल थायोब्ला दै मोनलोङाब्ला नांथानो नागिरो अब्ला नैबे दैया जोंनि ओ सानसेबो बाद गैयै बाहायजाबोगासिनो दङ आरो
औ जेराव दै गैया बेवहाय सुबुं माहारिया आरो गोबां जेंना‌ जेंना जेंथो जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो गोबां ओनसोलावनो खायसे खायसे ओनसोलाव बांद्राय दै मोननायखौ जों मोनि खोनायो आरो जों माने उम बबेबा जायगाफ्राव दैनि आंखाल बेबायदि खोनानाय जों खोनायो आरो आरो नुनो मोनो बेफार बायदि सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों भुगिनानै संसारखौ जाबोयो आरो थेवबो बिसोरो बे जायगाखौ गारा आरो ओ गामि दरसेयाव मबा दैखर खरसे थानाय खौ‌ नुनो मोनो बेवहायनो गोबां गामिनि रायजोफ्रा बे दैख हरसेयावनो लांफैनाय खस्थ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय जों जोंनि जिबायदि ओनसोलाव दङ बे ओनसोलाव दैनि आंखाल गैया आरो
औ औ नोंथां बुंनाया नोंगौ थारैनो ओ जोङो बांसिन नो नोजोर होयोब्ला बेबायदि दैनि प्रब्लेम जानायखौहाय ओरै हाजो ओनसो लावहाय बांसिन नुनो मोननाय जायो ओ मानो होनोब्ला हाजो ओनसोलावहाय दैया ओ हानि गोबां गोथौआव ‌ गोथौ फिदआवहाय थानायखौ जोङो नुयो जायखौ जोङो दैखर बा दंखल जावनो थाखाय खस्थ' गोथौ गोथौ जावनो हाया जायो। ओ अब्ला बिसोरो मेसें ओ मेसेंआवथ' गोबां खस्थ' भुगिनो गोनां जायो बबेबा दै ओं दै बिदि बेफोरनिफ्रायसो गोजान गोजान थांनानै बा लथिं बा ओ गग्रिजों खस्थयै लाबोनो गोनां जायो नङा होम बा ओ नाथाय बिसोरो दैलां आव थोजासे बिबांनि दै मोननायखौबो नुनो मोननाय जायो। ओ अखानि अखानि दैखौ बिसोरो थोजासेयैनो मोनो दैलाङाव आरो हाजोनिफ्राय अखा हायोब्ला दैया बुरजायै फैयो बाना लोमसावनायखौबो जोङो नुनो मोना य जायो।
आरो जों ओनसोलाव जों नुयो हाजो बिसोरो दैनि फुंखाखौ बुंनाय जायो आरो फोरखौहाय बिसोरोनि खालामनानै लोंनायखौ जों नु
औ
बिसोरनाव बांसिनावनो हाजो ओनसोल
औ ओ बेनिफ्राय बिसोरो मोनसे राहाखौ खालामनानै लायो बिसोर जे फुख्रि जावनानै लायो बेहायनो बिसोरो ओरैबायदि खालामो उम बहायनो मैगं थाइगं सुगोन बेयावनो दुगैगोन बेखौनो लोंगोन बिसोरनि थाखाय नैबे मोनसे हुदाया जोबोद दुखु नांथाव आरो। खोनादोंना?